हेल' ओ खोनादों
हेलौ औ दे बुं
औ दायो जोंङो माने नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं फ्रि दे बुं।
औ माने जोंना हाथाय बाजार एसे बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानबाय।
औ औ औ हागोन दे।
माने हाथाय बाजार होनोब्लाथ' जोंङो गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय आरो मिथिबोनाय। हाथाय बाजार होनोल्बाथ जोङो माने हाथाय बाजार गैयाब्लाबो जोंनि संसार जानायाव बुहुद खस्थ' जायो। मानोना जों बेवहाय खायसे जेनेबा जोंङो बेयावनो फाननो थाङो। बेयावहाय माने बायनानै लाबोयो गाबागाव नांगौखिनिखौ सोब नांगौ खिनिखौ मोननाय जायो आरो बे हाथाय बाजाराव बयबो माने बेयाव ज' ज' फान फैयो नालाय। जेनबा जों हाथाय बाज जाय होनोब्लाथ' गोबां मने मसिजों ज' जानायखौनो जों बे हाथाय बाज जाय होननानै बुंनाय जायो आरो। माने बेथ' बे हाथाय बाजारा जेरै जोंनिथिं थ' समबार बारायाव जायो। आरो सप्तायाव खेनसे जायो आरो जोंथिं ओमफ्राय दा जेनेबा बेलेगावथ' बेलेग बेलेग बारायाव सोबाव थायो आरो बे जेनेबा मोननाय जायो आरो ओ बेलेग-बेलेग जायगायाव जेनेबा जोंथिंथ बिदिनो जेनेबा हाथाय बाजारावहाय जोंङो थाजा-थाजा मैगं मोननाय जायो जेरैहाय बेसर लाइ आरो दाबाय जोंङो माने बहल जिंखा खुमब्रा आरि ओ माने जोगोनार आरो जेनेबा दाबायदि देरज्लां दाथ दैज्लां नालाय दा बायदियाव माने जोंङो थाजा-थाजा ना मोननाय जायो हाखर हालानि नाखौ जों फायाव लांनानै माने फानहैनो हायो आरो खायसे ओमफाय बिदिनो बायनानै जायो आरो दा माहोनो नोंसि थिंलाय माबायदि जायो?
नों दायो जेरै बुंदों जोंथिंबो बेबायदिनो जायो जोंनियावबो हाथाय बाजारा गोबां मानसि फैनानै मैगं थाइगं फानफैयो
औ-औ दा जोंथिंबो इदिनो जायो आरो माने जोंथिंबो गोबां माने जोंङो गाननाय जोमनायखौ मोननो हायो मा होनो गोजान गोजाननिफ्राय लाबोबाय ग जेनेबा गस्ला लंपेन्टखौ जोंङो बे हाथाय बाजारावनो बायनानै मोनगानो आरो दा जोंथिंहाय गस्लाफोरखौहाय जेनेबा जोंङो गोबां खाालारनि मोनो जेरै गोजा, गुफुर गोथां बेबायदि गोबां खाालारनि मोननाय जायो आरो जोंङो गोजाननि लाबोनाय माने बायदिसिना बिदिनो गोदान-गोदान कालेकसनफोरखौ बिनि द्रेसफोरखौहाय मोननाय जायो आरो दा जोंथिंथ' गोबां मोन जेनेबा गामि गामियारि एरियाआवथ' मोननो थाङा ओंखायनो बे हाथाय बाजाराव बयबो माने थांङै-थांङै खायफा लायो खायफा फानो। मैगं-थाइगं बेबायदि जायो आरो दा जोंथिंबो बिदिनो माने मोसौ बोरमा आरिबो इदिनो बायदिसिना फाननाय जायो आरो। जेनेबा बेदर दाव अमानिफ्राय मोनो ना एबा गासिबोआनो मोननाय जायो आरो फ्रायानो।
अमा, ना, दाउ जोंनियावबो बिदिनो एखेआनो ओमफ्रायो मैगं-थाइगंखौ थाजा-थाजा गोदान-गोदान मोनो। मैथा, फाथो
ओम-ओम।
फान्थाव गासिखौबो फुंनिफ्रायनो जायो आरोना जोंनियाबो
ओं ओं औ।
आदा बेला जायो सानसे जाया जोंनियाव हाथाइआ।
उम।
गासिबो नांगौखौनो मोनजोबो दाबायदियाव माने जेखाइ- खबाइ हेबनानै फानो बेफोरखौबो मोनो सान्द्रि- संग्राय जिखुनु न'नि नांगौ बुस्थु जायो बेफोरखौ सेस मोनजोबो आरो जोंनि हाथाय आ
औ औ।
गासिबो हारसा बर' गासिबो जाफैयो।
ओम। जेनेबा दा जोंनिथिंबो गोबां बिदिनो मोननाय जायो आरो जेरैहाय मा होनो नांगौखिनिखौ जेनेबा देलायग्रा माने गाननाय -जोमनाय इदिनो जेनेबा गोदान गोदान फैनाय जेरै ओमफ्राय खम्बल आरि माने दोबसि लथा बेफोरखौबो जोङो सेस मोननाय जायो आरो जोङो बे जोंनियाबोथ' बे हाथाइखौहायो फुंनि जेनेबा बेसोर बेफारिफ्रा थ' फुंनि जेनेबा पासथा सारायफास्थायावनो फैयो। ओमफ्राय जोंना खायफायावहाय बेलासिनि फ्राय जायो। खायफायावहाय जेनेबा सानसे जायो बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो दा बायदियावहाय गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि बिदि माने बांद्राय गैयामोन। आरो हाथाय बाजारा मानसियाबो जोबोद खममोन जाहैदों आरो दानि दिनावथ' गोबां लोब लोब जायो माने एरायलायनो हायि जायो औ
दायो हाथाया देरसिन जालांबाय थाबाय देरसिन लांबाय थाबाय फानग्राफोराबो बारायबाय बायग्राफ्राबो बारायबाय
औ
जिखुनु नांगौ जायो बेखौनो मोनजोबो सेन्देलनि फ्राय गस्लानिफ्राय जिखुनु संसार जानायनि नांगौ जानायखौ से बेयाव हाथाय बाजाराव मोनजोबो आरो बेलासिफ्रावबो बेलेग दिनावबाबो सेन्टार जायो। सेन्टाराव बिदिनो मैगं -थाइगं बेलासिनि मैगं -थाइगं फानो सेन्टाराव फुङाव जाया
गस्ला एरिफोरखौ एसे खम मोनो आरो ना दखान फिसा- फिसा मोनसे मोननै होनाय बेफोरखौ मोनो।
औ
नोंसिनि थिंलाय सेन्टाराव माबायदि सोलियो।
जोंनिथिंथ' जेनेबा सेन्टारफोरावहाय माने सोब माबा जिनिसखौनो माने मुवाफोरखौनो एसे बारा लानाय जायो आरो सेन्टारफोराव जेनेबा जों हाथायाव जेसेबां मोनो इसेबां मोननाय जाया आरो सेन्टारफोराव
हाथाइनि बायदि खम मोन आरो ना औ
आरो हाथायजों सेन्टारजों जेब्ला जोङो हाथायाव हायो बयबो फानो बयबो लायो आरो जोङो एसे खमाव खमावबाबो जों मोननाय जायो आरो जों माने बे जेरावहाय बांद्राय इदि खमाव मोननाय जाया आरो
औ
जेब्ला जों
सेन्टारखौबो जानांगौ जायो आरोना
औ औ
जेनेबा जों
गोबाव जोंसो जायो नालाय साम
ओं ओं ओम
सेन्टारा सानफ्रामबो जायो ओम जानांगौ जायो ओंखायनो दाम गोसाबाबो बायनानै
औ दा जोंथिं बिदिनो माने समार बारायाव जायो आरो बेलेगाव बेलेग बारायाव जायो बिदिनो माने बाराय लायै बाराय औ एसे माने गोजान जायगायाव जानाय जायो आरो बे जोंथिंथ' बिदिनो माने सोब गासिखौबो फ्रायानो मोननाय जायो आरो
औ जोंनियावबो बिदिनो मोनो
माने जोंनिथिंहाय माने रुथि फुरि बिदिनो सोब माने मोनजोबो आरो दा नोंसिनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो हाथाइआ गिदिरानो जायो देवबार हाथाइ।
ओम ओम
मैगं थाइगंफोरखौ हलसेलाव फानो बुरजा बुरजा जा बेफोर खौ थांनानै फुङावनो थांनानै लायबा खमावनो थाजा थाजा मोनबोयो। हलसेलाव फानो नालाय बेयाव बेफारि फ्रा थांनानै लायो आरो बे हाथाइआ गिदिर जायो। देवबार हाथाय। गासिखौबो फारसेनिफ्राय मोनो द
औ दा जोंनिथिंबो इ बिदिनो माने खायफा हलसेल लाबोयो खायफा बिदिनो माने गावनि न'खराव जा दं बेखौहाय माने फैसा थाखानि प्रब्लेम जानानै माने फाननो लाङो। आरो जों बे हाथाय बाजाराव खोब माने खामायनो हायो सुबिदा मोनो जेनेबा जोङो बै गैयै मानसिफ्रा बेखौ बायनानै लाङो आरो जोङो गोनां मानसिया बेखौ फाननो हायो माने गोबां सोरबा खायफाया खामायो खायफाया माने बायफैयो बेबायदिनो थांलाय फैलाय जायो आरो आरो जोङो मोन जसे ज' जालायनायखौनो माने हाथाय बाजाराव बिदिनो बुंनाय जायो आरो
औ औ हाथाया जोंनिया देवबार हाथाइा गेदेरानो जायो नालाय बेयावहाय मोसौबो फानो बोरमाबो फानो
औ
बिदिनो गासिखौबो मोनजोबो आरो फारसेनिफ्राय। जेबो मोनै जाया ओमफ्राय हाइ गोजान जायो नालाय एसे जोङो हाथाइखौ गोबावजों खनसेल' जाहैनाय जायो।
औ
सप्तायाव खनसेल' जायो। देवबार हाथायाबो जोंनियाबो
दा जोंनिथिंथ' माने जोंनिथिंबो सिगां माने गोजान जायोमोन आरो दायो माने खाथियावनो जाबाय आरो। जोंनि जोंनाथ' सिगां माने दैमा बारलायनानै थांनांगौ जायोमोन औ। माने अखा हाबा माने हाथायाव माने थांनोनो हायामोन आरो। गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' माने दालां बानाय बेजों माने थांलाय फैलायजों सुबिदाया बांसिन।
औ औ दा दैज्लां बोथोराव हाथाय बाजार जानाय आवबो खस्थ' जायो। हाब्रु हाला जानो नागिरो दे बयबो मानसि था थांनाय नालाय
राल मोननानै खोब गोजोनबाय होनबा दा जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे होमबा। ओं